गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिमबो। दाथ ' ओरैनो गरमाव नलै बिफांना सायाव जिरनानैसो दंङो। बोथोराबो गरम बिदिनो बोथोरनि सायावनो सावरायसै नामा। सावरायजागोन नोंथां। दा सानदि बोथोरा दासनि मानो एथ गरम जादों।दा बिखौ मारै बासायनो हागोन बेनिफ्राय
औ औ औ जागोन बेफोरनि सायावनो रायजलायनोसै जेनेबा आं मोनथिखौ नोंबो एसे फोरमायबानो जाबाय ना। नोंथां औ औ दे बोथोर होननानै बुंङोबाथ' दाथ' नै दैज्लांनि बोथोर सान्दुंङानो न'निफ्राय ओंखारलायनो हायि ओरैबायदि गरम आरोना आय' नै बिफां सायाव जिरायबाबो आं आगोरखौ मोनासै आरो बारबो थोबसेबो गैया माबायदि जालांखोथाय दानि दानि बोथोरा। अखा हानायनिबो थिग गैया सानदुं दुंनायनिबो थिग गैया माने गोदाव सोराव जाबाय आरो ना। जोंनि जेनेबा गोदोनि बायदि नंला बोथोरानो माबारै जाखो हमनोनो हाला।
जेबायदि गरम ना आयौ आयौ आयौ मा बुंबावनो। बेफोर माखासे जेनेबा मानि सायाव बेबायदि सोलायनो हमदों एबा मानि थाखाय जादों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुं बुंनो सानदों नोंथांनिसिम जेनेबा बे बोथोरा मानि थाखाय स्टेबोल नङि एबा थाथेरनो हायि जादों जेनेबा अखा हाबाथाय हायो सानफ्रामबो अखा हायो सान्दुं दुंबाथाय दुङो नोगोद ओरैबायदि दुङो आरो ओंखारलायनो हायै बायदि जायो आरो ना न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हायै बायदि जायो ।
बिनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों जेनेबा जोङो बे सान्दुं दुंनाय जे जेबायदि सान्दुं दुंदों एबा जेबायदि अखा हाबाय थादों सानफ्रोमबो हाबाथाय हाबाय कन्टिनि निउ हायोना बेबायदिया मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला जों जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायनो जानानै फैदों आरो । ना बेफोरो
जों सुबुं माहारिनि माखासे
बिस गोनां आ केमिकेल गेस मा खालामनाय दिहुननाय एबा जोङो बिफां लाइफां फं गायनाय आरो बेजोंनो गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय आरोना बै सुबुं अनजिमा बाङोबा जोंहा मा जायो माखासे जोंनि थानो थाखाय जोंनो माखासे जायगा नांगौ एबा जोंनो आबाद मावनो थाखाय जोंनो माखासे फिल नांगौ फोथा फोथारनांगौ जों आबाद फोथार बैफोरबायदियाव जोङो मा खालामनांगौ जायो जोङो माने जों थाखानाय जोंनि मिथिंगानिफ्राय सोरजिजाखानाय बै माखासे जों जोंनि बिफां लाइफां एबा जोंनि माखासे जिब जुनार बैफोरनि बैफोरखौ जोङो बुथार नांगौ गोनां जायो आरोना एबा जोङो बेनिफाय होखारनाय एबा हो होरननाय बायदि जायो आरो ना जोङो माबानिफाय बे अरनबारिनिफाय जोङो माने
जोङो
बिफां लाइफांखौ दानफायबाय नालाय बिसोरबो जिब जुनारफ्राबो थाब थानो हायि जाबाय अबावबा खारनानै थाहैबाय । बबावबा मानसिफोरजों बुथारजाबाय बेबायदिनो जादों जादों आरो ना । बेखौ जोङो खमायनायनि गुबै जा एबा राहायानो जाहैबाय मारै जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो होबथानांगोन आरोना । जोङो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायानो गुबै जाहोन जाय जों सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो होबथाया जेब्लासिमना जों होबथाया अब्लासिमना जों बेबायदि भुगिनांबाय थागोन आरोना आरो दाबोथ' जोंङो भुगि गिनांनाय बायदियानो जाहैबाय जेनेबा जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जों जोंनो जोंखौनो जों दाय होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनो जों बेबायदि माखासे जाहोनफोरखौ जोंनो खालामनानै लादों आरोना ना । बेनिखायनो जोङो नैबे दानि थासारियाव जोङो भुगिनांनो गोनां जादों । बैफोर माखासे थासारिनि थाखायनो जोङो दा बायहेरायाव ओंखारनो हायै एबा अखा हाबाबो हाबाय थायो दैबाना बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव सोमजिनो हमदों आरो ना बोथोरा मा सोलायलांबाय थायो जेरै इंराजियानो होनदों क्लाइमेट सेेन्ज बै क्लाइमेट सेेन्ज सा फिस्क गैला आरोना दा स्टेयै थाला मानो होननानै बुङोब्ला बियो बोथोरनि सायावनो सोलायबाय आरोना जोङो जे जे समाव नांगौ बिबांनि अखा हानांगौमोन एबा जेबायदि सान्दुं दुंनांगौमोन बैफोर सान्दुं दुंनाया लासै लासैनो खमायलांनो हमबाय बा बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय बेफोरबायदि जाबाय आरोना जोंनि जाहोननि थाखाय जों जों खालामनाय माखासे मुवा जिरादफोरनि थाखाय जोङो माबा मोनसे खालामनो थाखाय बा जोङो माबा मोनसे जों दिहुननो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ मोनसे उदग एबा दारिमिन बाहायनांगौ आरोना बै दारिमिनाव जोङो जोंनो नांगौ बुस्थुखौ जों मोननो हागोन खिन्थु जों माखौ खहा खालामनानै लानाय जादों जोङो जोंनि आबहावाखौ जों खहा खालामनानै लानाय जादों आरोना जेरै जोङो माखासे केमि उम लगायनाय उखुन्दैया जोंनि बारजों गोरोबफाबाय बै बारजों गोरोबफानाय लोगो लोगोनो मा जाबाय जोंनि अजन लेयारा लेयारा लासै लासैनो खमायबोनो हमबाय आरोना बेैबायदिनो आरो दैनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जोङो बे ओ बे दारिमिननि फ्रायनो गनाय दैया जोंनि हायाव गलायनानै एबा जोंनि दैयाव मिक्सार जानानै जोंनि देहा सोलेराव मा जादों उम जोंनि देहा सोलेराव हाबनानै जोंखौ बेराम खालामदों आरोना बैफोरबायदिनि जोहैनो जोंनि आबहावाया लासै लासै गुबुंलांनो हमबाय आरो ना बेनिखायनो जों जों दा बेबायदि सानदुं गोसा एबा माबा मोनसे अखानि बिबां दैबाना बेफोरबायदिखौ जोङो सुबुं माहारिया भुगिनांगासिनो दं आरो ना आरो आं बुंनो थाङोबा जेनेबा फिफां लाइफां गैयैनि जाहोनावनो जोंहा मा जादों अखानि बिबांआबो खम जानो हमदों आरो हाबाथाय हाबाय जानला मोनला हायो मानि ओ मा जायो बेयाव हमथालायनो हायै एबा मा जायो होबथानो हायै बायदि अखा हायो आरोना जे फिफां लाइफां गैला जोंनि गेजेराव आरो दै बानाय जाबाय जेरै मेरै ओरैनो थांबाय हा गिसिखाबाय आरो बेजोंनो ज बेजोंनो दङ जेन'बा जोङो हा बिफां लाइफां गैला नालाय जोङो हाखौबो हमथानो हाला आरोना आरो दै बाना फैनायखौबो जोङो हमथानो हाला जेरै फैयो बेजोंनो बुखारलांबाय मानसि बु छारलांबाय जिब जुनार बु बुखारलांबाय बेफोरबायदिजोंनो गोबां खहा जानो ओ नागिरदों आरो एबा खहा जाबो बोगासिनो दं आरोना नै जोंनि दा नैबे दैलां बोथोरावबो नै दा दाख्लिनिफ्राय नोगोद अखा हायै हायै हाबाय आरो माखासे बानाफोरबो नुनो मोनदों आरो ना गोबाङानो आरो दा नै सानदुं दुंबाय बावाखै सानदुं दुंनाया बे सानदुंनाय जाबाय ओरैबायदि सानदुं गोसा माने अबेबा अबेबा गुबुन हादरावथ' मा सेनदेल दोन्नाय सानदुंआ सेन्देल दोननाय बेफोरनो गलिलायदोंनो आरो मा होनो माखासे होयो सरग जे आला खाथारि लुयोना जोङो लामायाव बै आला खाथारियाबो गलिनो हमदों आरो ना बै बेफोरबायदिनि बैफोरबायदि जाबाय आरोना जोंनि बे माखासे जोंनि ह मा होनो इंराजियाव मा होनदोंमोन बेखौ हिउ-हिउमेन मेद बिनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि भुगिनांनो गोनां जादों आरोना नोंथा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङा आं माखासे मोनथिनायखौ आं बुंबाय आरो आं मोनथिगौ नोंथाङा एसेबाबो फोरमायलांदो नोंथां
दा नोंथां होननायानो जेन'बा गासिबो नोंथाङा फारि फारि बुंलांखाबाय बेफोर गासिबो थारैनो सैथो सैथो मानो होनना बुंब्ला आथिखालाव जों नुनो मोनदों गोबां सुबुंफ्रा गावनि गावनि मोजांनि थाखाय बा गावनि गावनि जा थाइसे थाइनै रां मोननाय बा गावनि जिउनि ओ मोजां नि थाखाय जेबायदि मिथिंगानि सायाव उम जानला मोनला
बेब'हार खालामगासिनो बेयो जोंनि जोंनि थाखायनो जोबोद ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैगासिनो आरो ओ जानो हागौ जेन'बा नोङो मिथिंगायाव मोननाय जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौबो जोङो फाननानै बा खालामनानै जोङो थायसेनै रां आरजिनो हागोन नाथाय बियो इयुनाव माबायदि खैफोद खालामो जों बेखौ
नि बुहुम बिखायाव ओ जोंनि बुहुम बिखानि बा जोंनि मिथिंगानि थासारि बा मिथिंगानि फाव बेफोर ओरैबायदि सोलायनो हमबाय जे जोङो ओ नायबानो मिथि खायोबा हमदांनो हायो जे जोंङो आथिखालाव जोङो नांगौ समाव जोङो ओ सानदुं नांगौ समाव अखा जों बिदिखौ मोननो थांखाला दा बिदिनो जेन'बा सानदुं दुंबाथाय दुंबाय अखा हाबाथाय हाबाय ओरैबादि जासै आ जोङो जाय जोङो सहायनानै थानो हाया। दा दानि बोथोराव बिदिनो जागासिनो जेन'बा नै दा जोङो सोलिफुबाय थानाय ओम ओरैबायदि सान्दुं ओरैबायदि सान्दुं जे नोङो दसे दसे माबा नोङो सान्दुङावनो दसे जायगायाव माबायावनो गसंना थानो हाया आरो बायह्राफ्राव दा बेफोराव मा जादों आथिखालाव बिफां लाइफांनि बिफांखौथ' जों मिथिखागौ खमायबाय सुबुंफ्रानो बे खालामदों जेन'बा गोबां सुबुंफ्रा आथिखालाव ओ बिदिनो बिफां दानदों फानदों ओ थाइसे थाइनै रां खामायदों दा बिदिनि थाखाय मा जादों जोंनि बारहावायाव बारहावायाव दिदोम थि गैला आरो। दा मा खालामबावदों सुबुंफ्रा मानो बिाव दानो होनबा मिथिखागौ जे जेन'बा जोंनि ओ बुहुमाव सुबुं अनजिमानि बिबाङा बांबाय दा बैसोर मा जायो जेन'बा ओ खायफा खायफा गामि बा ओनसोलाव ओरैबायदि दङ जेनेबा बिदा फंबाय भुरजानि जाहोनाव बिथांमोना न' लुनान थानो बिथायानो गैया आरो दा बै बिसोर मा जायो जेन'बा ओम बिदिनो जेन'बा ओ बिथा गैजायो मानसिफ्रा एसेबाबो ओ जमा जानानै मा खालामो हादान सिफायनाय होननाय सोदोब दं मोनसे बर'नि गेजेराव हादान सिफायनाय बेयाव मा जायो जेन'बा मोनसे गा हा ग्रा बारियाव थांनानै बे हाग्रा बारिखौ दानस्रांजोबनानै बेयाव मा खालामो बिसोरो जिउ खुंनो थाखाय थियारि खालामा आरो। दा बै थियारि खालामनायाव मा जायो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै मिथिंगाखौ लस खा खालामो बेथ' थिख जेनबा फिफां लायफांखौ दानसै हाग्राफोरखौ सिलिंखार खालाम सै दा बैखौ हाग्रा बारिखौ लांदां खालामनानै बिसोर मा खालामो बेयाव न' बां लुनायनि ओ साखा फारा खालामो आरो बिसोर बिदिनो न' बांखौ लुनानै थायो नाथाय बै हाग्रा ओनसोलाव जे ओ जिब जुन आ थायोमोन बा जिब जुनारफ्रा बेयाव गावसिोरनि सिगां रायजो जागासिनोमोन बा बेयावनो गेलेयो बेयावनो थायो दा बिदियाव मा जायो जेन'बा जिब जुनारनानै न'खौबो बिथांमोना सिलिंगार खालामना होयो। आरो बेयाव मा जायो जेनेबा बे हाग्रा दानस्रांहैनाया मा खालामो बिफांनि ओ बिफांफ्रानो बिफां जोंनि आबहावायाव गोबां बिहोमा होगासिनोमोन बेखौ खम खालामनानै मा जायो जेन'बा ओम
थासारि बा जोंनि आबहावानि थासारि मा होनो जेनबा जों ओ मिथिंगा थासारिखौ ओरैबायदि गोहोम खोलैदों बिसोर बेखौ हमदांनो हायाखै आरो। ओमफ्राय बिदिनो ओ जाय जायफ्रा हमथानानै जेनबा औ बेथ' नोङो जेनबा गोबां बांबाय जेनबा सुबुं अन्जिमा बांनायनि गेजेरजों मा जादों जोंनि नां मुवा बेसादफ्राबो बांदों आरो नांगौ मुवा बेसाद बांनायनि जाहोनाव मा जादों जोङो जोङो मा जा दिहुनथायाबो बांदों दा बे दिहुनथाय बांनायाव जोंनि आरो दा बे बोरै जादों होमबा नांगौ जायो। जेरै जों मिथिंगानि समपर्ट नांगौ बा बिनो प्लास्किटफोर बा बिदिनो दा बेयो मा जादों जेनबा
गोबां पटिकनि मुवा बेसाद दिहुनो नाथाय बेखौ दिहुननायाव ओ ओरैबायदि माखासे ओम गाज्रि मुवा बेसादखौ जोङो सावगारनांगौ जायो बेखौ सावगारबा मा जायो ओ जोंनि जोंथ' नुखा नुखायो जेनेबा कल कारखानानि कल कारखानानिनि गोजौआव माथाय मोनसे उखुन्दै गलां ग्रा पाइप बायदि थायो आरो हासुं सुङा थायो। बेजों जोङो कलकारखानाफ्राव ओरैबायदि नुनो मोनगोन जेन'बा ओ गोसोम उखुन्दै गनायखौ जों नुनो मोनखागोन आरो। दा बे गोसोम उखुदैआ मा जायो जेनेबानों गोजौआव हगारहरबा मालाय मा जानो। बारहावायाथ' जोंना गोजौआवहाय बिदि खोथा गैया जेन'बा बारालाय गाहायबो बारगोन गोजौवबो बारगोन। एखमबा ओ मा जायो जेन'बा बे बाराव बिसोर हगार हरनाय उखुन्दैया जोंनि
गोरोबनानै मा जायो ओ जोंनि बारहावाखौथ' गुबुंले खालामखायो बे थिग जेन'बा जों मोनथिखागौ जेन'बा मानसि बा जिब जु जिब जुनार बा जे बे बुहुमाव ओ जेसेबां ओ हां लाग्रा जिबफोर दङ बिसोर मा अक्सिजेनखौ हां ला यो होनना मिथिखागौ। दा बै अक्सिजेननि बिबांखौ मा खालामो बेयो ओ जोबोद लेथ्रा खालामो आरो मानोना बेयाव माखासे गाज्रि गेस थायो बे कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा। दा बेै गाज्रि गेसा मा जायो उम गाज्रि गेसा मा जायो गाज्रि गेसा बिदिनो जेनेबा जोंनि ओ बारहावानि अक्सिजेननि बिबांखौ खमायो आरो अक्सिजेननि बिबाखौ खमायनानै मा खालामो जेन'बा जोंनि गेजेराव हां लानायखौ जोबोद खस्थ' खालामना होयो आरो बा हां लानाय खस्थ' खालामनाय जाहोनाव मा जायो आथिखालाव जों नुनो मोनदों गोबां सुबुंफ्रानो माखासे बेराम आजारजों भुगिनांनानै दङ। जेन'बा हांलानो हायैनि बेराम। जायखौ जों आस्थ'मा बिदिनो होनो। दा बेफोरल' नङा जों बिनि गेजेरजों गोबां देहा नि बेमार बा बिगुरनि बेराम बिदि जायो आरो। दा जों आथिखालाव बिदिनो कलकारखाना बिफां दाननाय बा जोङो ओ नाङा फाङा फिफांफोरखौ दानना फान